औ
खोना-खोनादोंना? औ खोनादों।
हेल! नोंथाङा खोनादों ना?
नोंथां ओ आं खोनादों दे ओमफाय नोंना नेट गैया नामा?
अ खोनाबाय आंबो। औ नोंथां बिदिब्ला
जोमनायफोरनि
अ।
दे। गानाय जोनायनि साया
औ बरफोरनि गान्नाय जोमनाय उम। औ औ जागोन दे नोंथां आ गिबियावनो नोंथाङा बुंनो हाग्रो नामा बरफोराथ ओरैनो गामसाफोरबो गानो नङा होमबा बर' सेंग्राफोरा हौवाफोरा हेल'
नोंथांनिया नेटवर्कनि प्रब्लेमखौ मा मोजां खोनायाखै।
आंनाथ' नेट दङ। अ नोंथां।
अ दे औ
बर'फोरनि बर'फोराथ' हौवा हिनजावफोर दोङो बेफोरो माने मा मा जानो बेखौ नोंथां बुंनो हागोन नामा
औ बर' फोरथ' बुंनो थाङोबा जोंनिया बर' हिनजावफोरा आइजोफोरा जोंना मा गानो दख'ना गानो। लोगोसे हौवा हौवासाफोरा मागानो हौवाफोरा गामसा गानो आरो।
औ बेफोरनि अनगायैबोथ' जोंना हिनजावसाफोरा गोबां गहेना फोरबो गानो नङा होमबा
औ औ
आरो बेनि अनगायैबो दैग्रां लायो आर'नाइ लायो। नङा होनबा बेनि अनायैबो हौसाफोरा गामसा गाननायनि अनगायैबो आरो बे खर'आव
औ फावख्रि फैयो ओं।
बेनि अनगायैबो बिसोरो कट गानो नङा होमबा?
औ बर'नि आर'नाइनि
औ औ।
आरो
अह नोंथां बे ओरैनो बर' दख'ना गानो आरो आथिखालावथ' जोंना आर'नाइआ जि आइ टेकबो मोनबाय नङा होनबा?
औ।
औ। बे' आरनाइखौ ओरै बिदिनो माबायदि दायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
आर'नाइखौ बिदिनो ओ फार्स्टनो हिसान सोंसिगोन सोंनानै उम खौ आगर एरसिगोन आरो बिदि आगर एरो बिदि आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ नोंथां बर'फोराथ' जोंनिनो सिनायथि नङा होमबा बर' हारिनिनो।
औ।
बेनिफ्राय बेखौ बर'फोराथ' गोदो ओ गोबां बेखौबो माने मोनसे बे फोथायनाय दंमोन ना बर'फोरा जेब्ला ओ राजाफोरा बा जोहोलावफोरा जेब्ला दावहा नांनो थाङोमोन ना गोदो समाव अब्ला माने बे खौ जेब्ला बे बर' आइजोफोरा ओ हरसेनि गेजेरावनो दानानै सोंनानै दानानै आरो बेखौ जेला हौवासानो गान होयोमोन गोदोनायाव अब्लानिया माने दावहायाव ओ देरहासार जानानै फैयो होननानै फोथायोमोन आरो
औ।
औ बेनि अनगायैबो ओ दायोथ' आर'नाइफोरा गोबां रोखोमनि ओंखारबाय नङा होनबा? गोदो बर'फोरा आर'नाफोरखौ न'आवनो दायोमोन नङा होनबा? नाथाय आथिखालावथ' न'आव दा नायनि अनगायैबोथ' रेदिमेदसो मोनो आथिखालाव मेसिनजों दानाय नङा होमबा?
औ।
औ ओ बेनिफ्राय आरो आर'नाइआ गोबां रोखोमनि दङ जेरै गोमो, गोजा आथिखालाव गुफुरबो दोङो आरो गोसो
खौ माबोरै दायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंथां बे बेखोथ' औ औ। औ नंगौ नोंथां बे खौ दानायखो आं नुफेराखै।
औ नुफेराखै उम।
अब्लाबो माने जेरै दायो बेखौनो बुंनो हागोन आरो जेरै दख'नाफोर खो दायोना औ ओ बे खौथ' गिबियावनो माबाफोर ओ खुन्दुंबो सोंनानै लायो नङा होनबा? खुन्दुंखौ सोंनानै बेनि उनाव खुन्दुं सोंनोथ' गोबां आगजुफोरबो नांगौ जायो। बेखौ खुन्दुंखौ जों सोंखांनायनि उनाव जेब्ला दायो आरो। बे जेनेबा नों माव मा गाबनि दागोन ओ गोजा ओ गोजा दायोना ना गुफुर दायो। ना गोथां दायो बेनि सायाव सोनारो आरो। बेनिफ्राय बेखौ सोंना लानानै बर' आइजोफोरा ओ बे गाव जि गाबखौ मोजां मोनो बेखौ बेजों दा दायो आरो।
औ।
नोंथां बे आर'नायाव जे बर'फोरा ओ गाब बाहाय मा होनो मा होनो बिबार जे बाहायो। बे बिबारफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मि थियो नामा?
बिबारफोरनि सोमोन्दै आं मोजाङै मिथिया दे नोंथां नों मिनथियोबा एसे बुंना हो।
औ नोंथां बेवहायथ' जों हाजो आगरखौ नुनो नुयोना?
अ' अ'। हाजो आगर ओं।
हाजो आग'र नुयो बिनि उनाव आरो माब्लाबा दिंखिया आग'रबो नुनो मोनो नङा होमबा?
औ।
औ बेनि अनगायैबो आरो बेवहाय ओ मकरदमा आग'र बुङोना गेजेराव होयो।
औ।
औ। ओ नोंथां बे आर'नाइया जानांगौ ओरै द' फुटसो जायो नामा गोलावा?
अ' अ' बुद अ'।
मा
औ औ इसिबां गारबानो जायो
आर'नाइखौथ' गोबां खामानियावनो बाहायो नङा होमबा जेरै नख'राव आलासि दुमसि फैयोब्लाबो आलासि खौ बरायनो थाखाय बाहायो नङा होनब बा बेनि अनगायैबो ओ जेब्ला मिथिं दावथिं जायो अब्ला बेवहायबो जों बाहायो आरो जेब्ला हाबायाव जेमान बावोना बेवहायबोथ' आर'नाय खौनो बाहायसै
औ बे मानसि आलासिफोर बरायनाय
औ
सोरबा सासे उथ्रिसारोबा बेखौ बरायनाय बाहायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
बेनि अनगायैबो नोंथ थां बर'फोराथ' जोंहा जिहेथु आइजोफोरा दख'ना गानो बे दख'नाखौ नोंथाङा दानायफोरखौ नुफेरबाय नामा?
आङो नुफेराखै नोंथां
अ नोंथांनि बादिब्ला ओरैनो दख'नाखौ माबायदि दायो?
आंनि बायदिब्लाथ' दख'नाखौ आं नुफेराखै नालाय मोजाङैबो मिनथिया बुंनो थाङोबा
औ नोंथां बे दख'ना दानायाबो बेबादिनो जायो जेनेबा जों गामसा दायो नङा मोनबा गामसा बादि इनो बेखौबो बेबादिनो सोंना लाना नै ओ बर'फोरा हिनसालियाव दायो आरो बेखौ ओ बांसिनैथ' ओ आं ओ हिसान दानायखौ आं गोलोम बोथोरावसो नुनो मोनो गोदो माने बांसिनै ब बर' हिनजावफोरा गोलोम बोथोरनि समावसो बांसिनै दायोमोन आरो
औ -औ
अ आरो बांसिनैथ' बर'फोरा ओ बुंनाय दङ' ना ओ बर'फोरा गावनि बर' आइजोफोरा गावनि नांगौ गा ओ गाननाय जोमनायफोरखौ न'आवनो दायो होननानै नङा होनबा?
औ
औ ओ आरो बेनि अनगायैबोथ' बर' हौवासाफोराबो गामसा गानोना?
औ गानो।
औ बे गामसानि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागौ नामा?
गामसाखौबोथ' जोंनिया न'आवनो दायो। गामसाखौ बयनिबो न'आवनो दानायानो जाफ्रामो जानायालाय उम फार्सथआवनो खुन्दुंखौ सोंसिगोन
औ नोंथां।
दासिगोन आरो बेखौ।
औ नोंथां बेखौथ' बर'फोरा गोदो बांसिनानो न'आवनो दायोमोन गामसाफोरखौ नाथाय आथिखालाव गोबां बर' आइजोफोरा ओ सम मोनैनि जाहोनाव आरो गोदान-गोदान मुगाजों खारफा लांनानै थिखालाव थाबैनो मोनो नालाय। बे ओ गामसा दख'नाफोरखौ बिनिखायनो गोरलैयैनो मोननायखौ लुबैयो आरो बिनिखायनो रां एसे रां होब्लानो मोनो नालाय दानि बे जुगाव बांद्राय खस्थ' खालामनो गोसो जाया बेनिखायनो रेडिमेदखौनो बायनानै लायो आरो। आरो नोंथां बे बर' हौवासाफोराबोथ' जेब्ला फुजा जायो नङा होनबा फुजा जायो फुजा जायो ओ बेनि अनगायैबो मिथिं दावथिंफोरावबो आथिखालाव बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो गानो आरो। थिं दावथिंफोराव औ बेनि अनगायैबो जेब्ला हौवासाफोराबोथ' आरो जेब्ला हाबा जायो। अब्ला बे औ गाननाय जायो।
आरो लोगोसे बैसागु बोथोरावबोथ' गाननाय जायो।
औ बैसागो बोथोरावबो गानो।
उम ओमफ्राय मागोआवबो थ' गान जायो बेखौनो।
औ नंगौ नोंथां जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ बांसिनानो न'आव गामसा गारनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
औ बेबायदिनो बर' हिन्जावफोराबो नों थां माबायावनो ओ फुजा हाबा हु खा जायोब्लाबो बेयावनो गाननाय नु नुनो मोनो आरो बांसि सिनै माने हौवासाफोरा गाम सा गाननायनिख्रुय हिन्जावसाफोरखौ बांसिनै ओ गाननायखौ नुनो मोनो हा आरो दिनै बुंनो थाङो ब्ला बर' आइजोफोरानो सेंग्राफोरनिख्रुय आरो हौवा साफोरनिख्रुय गावनि हारिमुखौ हमथानानै लाखिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ हिन्जावसा हिनजावफोरखौ आइजोफोरखौ। उम उम मानो होनबा आइजोफोरासो बांसिन गाननाय जामारो औ बुंनो थाङोबा जेरावखि थाङामानो दख'नाखौनो गाननाय जाखायो। आरो न'आव थाबाबो दख'नाखौनो गाननाय जायो।
औ।
बि आरो।
औ फुजा फाथाल जायोबाबोथ' गाननायनो जायो बा थौ फुजा जायो जेब्ला नङा होनबा फुजायावथ' बांसिनै बर' आइजोफोरा दख माखौनो गानो गुबुन हारिनि द्रेस
औ ओहो। गाना। बिदिनो आरो। ओमफ्राय
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जाबायमोन नोंथाङा लाखिनो हासिगोन नामा?
औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन